हेल
हेल हेल
औ नोंथाङा खोनादोंना हेलौ
औ खोनादों
औ औ आं फ्रि दङ
औ हागोन
नोंथांनियाव आं दावबायनायनि सायाव सोमोन्दै सोंनो सानदोंमोन
औ सावरायजागोन
नोंथाङा दावबायनायनि सायाव सोंदयै सोमोन्दो एसे बुंहरनाय
औ दावबायनाय होननानै बुङोब्ला जोङो दावबायनायखौ मोनथाम रोखोमाव मोननो हायो नङा होनब्ला जेरै जोङो हाजों दावबायनाय अख्रां बिरखंजों दावबायनाय आरो दैयाव दावबायनाय जोङो बे मोनथामखौ मोननो हायो नङा होनब्ला दा दावबायनाया जोंनि जिउआव जोबोर गोनां होननानै आं सानो मानोना जों दावबायनायनि गेजेरजों गोबां सोलोंनो गोनां माखासे बाथ्राफोरखौ सोलोंना मोनो नुनो मोनै जायगाफोरखौ नुनो मोनो मिथिनो मोनै खोथाफोरखौ मिथिनो मोनो नङा होनबा
उ
नोंथाङा खोनादों ना हेल हेल नोंथां हेल नोथां
औ खोनादों बुंनाय
अ नोंथांनि आवाजखौ खोनाफैयाखै
अ खोनादोंना एबार
औ दायो खोनादों
औ
औ जोंनि जिउआव दावबायनाया जोबोद गोनां होननानै बुंनांगोन नङा होनबा अ मानो होनोब्ला अब्ला जोङो दावबायनायनि गेजेरजों गोबां सोलोंनो गोनांफोरखौ सोलोंनो हायो नङा होनब्ला जेरैहाय जोङो गुबुन दाबसे जायगायाव गोजान जायगायाव दावबायहैयोब्ला बै जायगानि थानाय जानाय थासारि बारहावा आरो कालसारफोर खौ हारिमुफोरखौ जोङो नुनो नुनो मोनो नङा होनब्ला
ओ नंगौ
औ जेराव जोङो बेजों लोगोसेनो जोङो गावनि हारिमु गावनि रावफोरखौबो बै जायगायाव दिन्थिफुंनो खाबु मोनो आरो बैसोरनिखौबो जोंनिसिमहालागै लाबोनानै दिन्थिफुंनो हायो नङा बिना
औ औ नंगौ
औ दा नोंथाङा माबाफोर बुंनो दंना?
औ दावबायनाया मोनसे जिउनि गोनांथार आयदा नङा होम बा
औ नंगौ
दावबायनायनि गेजेरजों जों सुबुं माहारिया गोबां गियान आरजिनानै लानो हायो जोंनि ओनसोलाव जोंनि मोनथियै बाथ्राफोरखौ जों गुबुन जायगायाव गुबुन ओनसोलाव जोंनि हादरफोर गुबुन हादराव थांनानै बिसोरनि हादोरावहाय माबायदि सोलिगासिनो दङ, बिसोरनि हादोराव माबायदि बिसोरो जौगागासिनो दङ बेफोरबायदि
औ
जौगानाय खामानिफोरखौ जों सोलोंना फैनानै जोंनि जायगायाव गायसंफैनो हायो जोंनि औ गुबुन जायगायाव थांनो हायि सुबुंफोरनोबो जोङो फैनानैहाय बेफोर सुबुंफोरनो जोङो बेफोर जायगानि ओनसोलनि बाथ्राफोरखौहाय जों फोरमाय फैनानै जोंनि सुबुंफोरखौबो जोङो जौगाहोनो थाखाय खाबु मोनो आरोना
औ थुलुंगा होनो हायो नोंगौ
हायो
औ
नोंथांमोननि ओनसोलाव दावबायनानै गियान लानो हानाय जायगाफोर दङ नामा? नोंथाङा अन्नानै एसे फोरमायनानै हरदो।
औ जागोन जोंनि जायगायाव बेबायदिनो ओ गोबांथार गैया थेवब्लाबो मोनसे मोननै दङ जेराव थाङोब्ला नोंथाङा बा नोंथांमोना माबा मोन सेबाबो गियान आरजिनो हागोन बै फोरनि सोमोन्दै फोरमायनो हागोन जेरै जोंनियाव तेजपुरावबो दङ' बान राजानि मुसुखाफोरा दङ' चित्रलिखा उषा देबिमोननि ओ मुसुखाफोरा दङ'। जेराव बिसोरखौ नुनानै बा बिसोरनि जारिमिनखौ जोङो मिनथिनानै गोबां गियान आरजिनो हायो बा बिसोरनि जारिमिनफोरखौ जों मिथियोब्ला जोंनि गोजाम जारिमिनफोरखौ जोङो मिनथिना मोनो आरो। बे फोरबायदि दङ'। आरो जोङो बेबायदिनो दाब दाब जायगायाव खाथि खालायाव मोनसे मोननै दङ' नाथायबा गोबांथार गैया।
औ
औ नोंथाङा बेफोरबायदि आं नोंथांखौ मोनसे सोंथि सोंनो लुबैदों। नोंथाङा फोरमायथि होनो हागोन ना?
हेलौ
औ खोनादोंना नोंथां?
औ एसे गोसो बुंहरनाय।
औ आं नोंथांनियाव मोनसे सोंथि खालामनो लुबैदों नोंथाङा फोरमायथि होनो हागोन ना?
औ बुंनो हागोन।
औ नोंथाङा बेफोरबायदि बबेबा गोजान जायगायाव बेरायनानै बा खाथि जायगायावबाबो बेबायदि दावबायनानै माबाफोर गियान आरजिनो हानाय माबाफोर दङ ना?
औ दङ ओ जोंहाय ओ गोजान जायगायाव थानायांनायाव गुवाहाटि ओनसोलफोरावनो जोङो बुंनो हानाय मोजां मोजां जायगा दङ। बेफोर जायगानि सायाव जों एबार खोनादों ना? हेलौ
औ खोनादों माइकखो एसे खाथ थियाव लाबा मो
गुवाहाटि नोगोरमाफोरावनो थांनानै ओ जोङो दावबायहैनो हायो बेफोर नोगोरफोरनिफ्रायनो जोङो गोबां गियान आरजिनानै
हेलौ
हेलौ
खोनादों मोजाङै खोनाथाराखै।
औ हेलौ
औ दा खोनाबाय बेबायदिनो खाथियाव लानाय।
औ।
खोनादोंना नोंथाङा?
औ खोनदों।
हेलौ
हेल'
हेल'
हेलौ
औ नोंथाङा खोनादोंना खोनायाखै
औ आं खोनादों दे बुंहरफिननो खेबसे मा सोंदोंमोन
औ आं नोंथांखौ सोंथि खालामदों जे नोंथाङा बेफोर बबेबाफोर बेबायदि जायगाफोराव थांनानै दावबायनानै माबाफोर गियान बुथुमनो हानाय जायगाफोराव थांफेरबाय नामा होननानै आं नोंथांनाव सों
औ नुफेरबाय जोंनि बे खाथि खाला भुटान सकिथिंजाय थां नानै जोङो बे जायगानि मिथिंगायारि
औ
समायना नुथायाइफोरखौ लानानै दैमा दैसा अन्थाइ फोरखौ लानानैहाय जोङो थुनलाइ सोरजिनो खाबु मोनो जेरै हाय रायथाइ सल'मा सोरफनो खाबु मोनो खन्थाइ सोरजिनो जोङो थुलुंगानाय मोन बिनि गेजेर जों जोङो थुनलाइ सोरजिनाय थुनलाइखौहाय जौगाहोनो खाबु मोनो आरो मोनो आरो नोंथाङा हाजो दावबायनायनि सायाव माबा मा सोमोन्दै बुंनो हागोन नामा
हा हा
हाजो दावबायनायनि सायाव माबाफोर सोमोन्दै बुंनो हागोन नामा?
औ हाजो दावबायनाय होननानै बुङोब्लाथ' आंथ' बेबायदि गोबांथार हाजो दावबायफेराखै थेवब्लाबो आं आंनि मोनदांथियाव बुंनो नाजागोन। जेरै जोङो बबेबा मोनसे हाजो हाजो एरियायाव जुदि दावबाय हैयोब्ला हाजो हाजो खाथिफोराव जोङो मोननै रोखोमनि बा मोननै थासारिनि मानसिफोरखौ मोननो हायो जेरै जोङो गोजौ थाखोआरि मानसिफोरखौबो जोङो हाजो जायगायाव मोननो हायो आरो गाहाय थाखोआरि मानसि फोरखौबो जों मोननो हायो नङा होनब्ला जेरै जोंनि बर' हारिफोर बर' सुबुंफोर बैसोरबो हाजो सेर सेरनो थायो हाजो खाथियाव थायो आरो गुबुन फारसेथिं जेरै अरुणचलनि मानसिफोर दाफ्ला मानसिफोर बिसोरबो हाजोआवनो थायो नाथाय नाथायबा बिसोर मोननै हारिनि गेजेराव गोबां दिफारेन्सखौ नुनो मोनो नङा होनब्ला
औ नंगौ नुनो मोनो
दा हाजो जोङो बे बै जाय जायगायाव एसे गोजौ थाखोनि मानसिफोर थायो बैफोराव जों दावबायहैयोब्ला जोङो बेखौनो गियान मोनबोयो जे बिसोरो बिसोरनि जायगाया गोबां डेभेलप जाबाय बा बिसोरनि सोलोंथाइ बिथिङाव बिसोर बिसोर गोबां जौगानाय बिसोरो बिजनेसनि बिथिङाव बिसोरो जोबोर जौगानाय माने बिसोरो फारफ्रोमनिथिंबो जौगानाय होननानै बुंनांगोन जाय गोजौ थाखोआरि मानसिफोरनि मानसिफोर बिसोर बिसोरो नाथायबा जोंनि बर' हारिफोराबो जों हाजोआव थायो बा हाजो सेराव थायो बेहाय जों दावबायहैयोब्ला जों नुनो मोनोदि जों गियान मोनबोयो जे हाजो सेराव बा हाजो खाथियाव। थानाया जोबोद खस्थ' बा गोबां दुखु खस्थ' खसथजों भुगिनांगौ जायो नङा होनब्ला नोंथां जेरै बिसोरनि सेराव मोजां मोनसे लामा थाया बिसोरहा मोजां गंसे फरायसालि थाया बै जायगायाव मोजां गंसे फाहामसालिफ देहा फाहामसालि थाया नङा होनब्ला
थारैनो
औ
बिदिब्ला जोङो